हेल' औ खोनादों ना?
उम खोनादों औ
औ दा बै समाव नोंथाङा जेबो उसुबिदा जायाब्ला नोंथांनो मोनसे आयदा गोसोखांब्रबदोंमोन आरो ना सावरायनो होननानै ‌।
औ औ दे सावरायनो हागोन नोंथां उम
औ आं गोसो खांनाय आयदानि मुङानो जाहैबाय माने सुबुं फोथायनाय एबा खाना फोथायनाय बर' समाजाव नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ मानि माखासे औ खोनादों आरो माखासे मिथिगौ आरो माखौबा माखौबा मिथिया ओमफ्रायो औ जोंनाथ' नोंथाङा दे अब्ला बेखेवदो।
औ माने सुबुं फोथायनाय बा खाना फोथानाय होनोब्ला माने ओरैबायदिखौ होनो हायो माने जाय बुस्थुखौ जोङो मेगनजों नुवा एबा दांनानै मोना बेखौ माने मानसिनि सुबुंफोरा माने गोसोजों मोनसे फोथायनानै लायो आरो जे गोसोजों साननानै लायो जे आरो खि बियो ओरैबायदि बियो ओरैबायदि माने जाय बुस्थुखौ जों दांनानै मोनदाङा मोननो हाया आरो मेगनजों नुनोबो मोना बैफोरबायदि बुस थुखौ माने जों गोसोजों साननानै लायो जे माने बियो ओरैबायदि बियो मोजां बेयो गाज्रि होननानै फोथायनानै लायो आरोना। बेफोरबायदिखौनो बुङो जों माने सुबुं फो फोथायनाय बा खाना फोथायनाय आरो। दिनै जोंनि समाजावहाय गोबां बिदिनो दं अबेबा बायदि जेनेबा बेमार आजार लोमजानाय बेफोरावबो जोंनाव सुबुं फोथायनाय दङ माने जाय बुस थुखौ दासिमावबो जोङो नुनो मोनाखै बा खोनानोबो खोनानाया माने खोमा खोमा खोनाबोबाय। आरो माने दांनानैबो मोनदांनो हायाखै आरोना। बेफोरबायदि माने माखासे बेमारफोरखौहाय जारिनानै माबा माबि मन्थ्र बुंनानै बेखौहाय बिनि बेमारखौ सोखानाय नङा होमबा?
औ नोंगौ।
खोनादोंना औ बेबायदिनो माने औ खायफा सुबुङा बेबायदिनो माने खुगाजोंहाय बायदि मैया राव बाहायनानै बिदिनो सोरनिबा बेमारखौहाय मन्त्र जारिनानै आथिं सानाय सोरनिबा उदै सानाय सोरनिबा खर' सानाय बेफोरखौहाय माने खुगाजोंहाय बिदिनो बायदि मैया मन्त्र बुंगोन आरो ना बियो बुंनानैहाय बेखौहाय बिनि गोसोखौहाय फुस्लायनाय बिनि गोसोखौ बेनि फारसेथिं लांनानै बिनि गोसोखौहाय गोरा खालामहोनानै बेनि बेमारखौ सोखायो आरो ना माने खायफा सुबुंनि लोमजानाया ओरैबायदि माने गोसोआवहाय सा ओ गिनाय गिनाय बेया बांसिन थायो माने एसे लोम जानायखौनो मानेबाय सुबुंफोरखौहायनो नायजाय फोरनि गोसोआ गोरलै बैफोरबायदि सुबुंनि गोसोखौहाय बै जायफोरा अजा रोङो बैफोर थानानै माने सिगिनो बा फुस्लायनोबो हायो आरो ना जेनेबा नोंहा बिदि जादों नोंनि न'खरावहाय जब फबनाय दङ बेखौहाय मन्त्रजों बोखांनो हायो बा नोंखौ ओरैबायदि जारियोब्ला नोंनि बेमारा हामगोन बेबायदि बुंनानै होयो आरो दा बेफोरबायदि बुंनानै होनानै माने बेखौहाय खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ औ बेबायदि खामानि मावो आरोना बेबायदिनो माने मानसिनि गोसोआवहाय मोनसे सोनानै होयो आरो बिदिजोंनो
ओम ओम
खायफाया माने जायफोरना गोसोजों जानाय बेमार बेफोर बेमारफ्रा माने अजाजों जारि जायोब्ला स्रां मोनगारो आरोना बियो औ आंना हामबाय हामसि सिगोन बेजोंनो साननानै लानानै बिनि गोसोआ गोरा जालांसिगोन आरोना बेबायदिनो बिनि बेमाराबो हामलांगोन आरो माखासे बेमारा बे गोसोआ दुरबल जायोब्ला बेखौ गोरा खालामनो थाखायबो माने बैफोर खामानिखौ आथिखालनि सुबुङा मावो आरो माने जारिनायजोंहाय फोसाबनानै लानाय बेफोरबो माने मोनसे गोसोनि फोथायनायसो नङा होमबा बेखौथ' जोङो जेनेबा नुथाराखै जे जेनेबा बेजोंनो हामथारदों होननानैबो बुंनो हाया आरो गोबाङानो माने बेबायदि खालामनायजोंबो
फोथायनानै लानानै माखासे गोसोनि साननाय बेमारखौ फोसाबनानै लानो हायो आरो बेबायदि जोंनि समाजाव माने गोबां बिदि दङ दायना फोथायनाय नोंथाङा खोनादों ना औ दायना मानि जाय सुबुङा न' खाथिनि बा खाथि खालानि सुबुंफोरखौहाय माने गोसो मोजाङै नायनो हाया
बिनि खहा खालामनो लुबैयो बैखौनो दायना होनो नङा होमबा दा बैफोरबायदि सुबुंफोरखौहाय माने मन्थ्र रोङो मन्त्रजों बियो बिदि खालामो होननानै जों फोथायनानै लायो आरो माने ओ मन्थ्रजों बानहरो बेफोरबो नङा होमबा
उम उम
औ नाथाय जों बेखौ नुनोनो मोना नंगौ ना नङा
नंगौ
औ बेबायदि आरोना बेफोरनो जोंनि सुबुंनि जोंनि गेजेरावहाय माने थांनानै दङ बियो सुबुं फोथायनाया आरो बेबायदिनो आलादा आलादा रोखोमनि सुबुं फोथायनायाबो दंबावो माने अबेबा नाम्बारा लाखि बबेबा नाम्बारा आनलाखि होननाय माने
उम उम
बेबायदिनो अबेबा नामबारखौहाय बे नामबारखौ लायोबा आंहा जिउआवहाय लाब जाया मुलामफा जाया बेफोरबो मोनसे खाना फोथायनाय बा माने सुबुं फोथायनाय आरो बे नोंथारगौबो नङा माने जायाबो जानो हागौ थेवब्लाबो बिनि गोसोआव मोनसे बियो फाब हाबनानै थाबाय जे बियो नामबार खौ आं लायोब्ला आंहा लस जागोन होननानै फोथायनानै लायो आरो थिग बेबायदिनो गोबां दङ जोंनि बर' समाजावहाय दा बिदिब्ला नोंथाङा मोननैसो आंनो फोरमायदो नामा
औ औं दे फोरमाय जागोन ओं सुबुं फोथायनाय होनदोंना नङाखि खाना फोथायनाय ओ ओरैनो जोङो मिथि नो मोनो आरोना मा होनो सुबुं फोथायनाय आरो खाना फोथायनाया ओ एसे फारागखौ नुनो मोनो आरो उम बै फोथायनायफोरा जोंनि गेजेरावहाय दङ दाबो दङ आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बियो सुबुं फोथायनाय बा खाना फोथायनाया दानो ओरैबायदि जेनेबा सुबुं फोथायनाया जाहैबाय एसे गुबुन होननानै जों बुंनांगोन आरो खाना फोथायनाया एसे गुबुन होननानै जों बुंनांगोन आरो मानो होनोब्ला खाना फोथायनाया जाहैबाय जेबो माने बियो सिन गैया आरोना जोंनो बेयो जेबो माने फोरमान होनो फोरमान होनो हाया बिदिखौनो जों बुंनांगोन आरो जों नुनो मोना आरो जास्ट ओरैनो माने मानसिफोरा बा सुबुंफोरा साननानै लानाय आरोना ओरैबायदि खालामोबा ओरैबायदि माने गाज्रि जायो बेफोरबायदि बे मोनसे जोंनि मा खालामनाय खाना फोथायनाय आरो दा सुबुं थायनाया जाहैबाय ओ खाना फोथायनायाबो सुबुं फोथायनिनो बाहागो होननानै बुंनांगोन अब्लाबो माने सुबुं फोथायनाया जोंना बियो जोंनो फिथाइ होयो होननानै एखदम जोङो फोथायनानै लाथारो आरोना ओ खाना फोथायनाया जोंना ओ माने जोंनो जेबो फिथाय होनो हाया बा जोंनो जेबो जुखथि होनो हाया आरोना बियो बेखौ जों खाना फोथायनाय बुङो अमफ्राय सुबुं फोथायनाया जाहैबाय जोङो माने एसेबाबो जों नुनो मोननाय बायदि मोननाय आरोना बे बे जाहैबाय जोंनि सुबुं फोथायनाय
एसे आलादा माबा दं आरोना
औ ओम ओम जेरैहाय जों बुंनो हायो सुबुं फोथायनाय होननानै बुङोब्ला माने गोदोनिखौनो बुंनांगोन माने गोदोनिफ्रायनो बे फैनाय नालाय बा सोलिबोनाय नालाय गोदो जोंनि आबै-आबौमोनहानो जोंखौ फोरोंलांबाय नङा होमबा दा आं सुबुं खोथानायखौ बुंनोसै गिबियावनो ओम ओ सुबुं फथायनाय होननानै बुङोब्ला जेरै जोंहा ओ गोबां बिथिङाव आरो न' खर बा जिउ खुंनायाव माने सोमोनदो थानाय आरो। जेरैहाय जोङो बुंनो हायो माने ओ आबाद मावनायजोंनो लानोसै आङो
नंगौ।
जेरै जोङो मा ओ फोथायनानै लायो आरो। ओ जों माइ गायोब्ला आरोना माइ गायोब्ला जोंहा अबेबा अबेबा बारायाव माने गायनो हामा होननानै माने फोथायनाय दङ' आरोना माइ खो ओ माइखौ गायजेनोब्लाथाय जोङो ओ जेनेबा जों सनिबार बाराय बेफोरखौ जों माइ गायनायनि बारायखौ माने सायख'नानै लाया आरोना माने औ। औ औ जेरै आमते सुवायावबो औ उम। बेबो जोंनि मोनसे फोथायथारनाय आरो बे जोंनि सुबुं फोदायनाय औ आमथि सुवायावहाय जों मानि बे समाव नोंथाङा बुंदों आमथिसुवा बेयाव जोङो माने हाया जोंना माने बै बिमा बैसोमु थिया जोंना माने बै समावहाय ओ मोदोमा माने बेना गोरलै जायो होननानै बुङो आरो नों ना बेनिखायनो जोङो आमथिसुवायाव माने हा जावनो हामा बा बिनि बिनि मोदोमखौ जावनाय जागो गोन बायदि मोनो आरो ना। बेबायदि फोथायनानै लानानै जोङो माने बैसोमुथिखौ बै दिनखालि जोङो मान होयो आरोना।
औ नंगौ।
औ बेबायदि आरो जों बिदिनो जेनेबा माइ गायनायखौनो होनदो जोङो जेनेबा जोंहा मा ओंखाम जाखांग्रो मोना माने ओ जोङो उनदुयोब्लाना जों ओंखाम जाखांग्रोमोना उनदुयोब्ला जोंना मा जायोनो जे बियो मा दैलां बोथोरनि आरो जेनेबा माइ माइ गायखांनायनि उनावहाय ओ जेनेबा माइफोरा जेब्ला बिदां ओंखारगोन आरो ना। बै समाव जोङो मा खालामनो नाङानो ओंखाम जाखांनानै जोङो डाइरेक्ट बिसिनायाव उन्दुनो नाङा आरोना माने जोंना ओंखाम जाखां खांग्रोमोना ओ उम बेबायदि दङ' उन्दुयोब्ला नाथाय जोंना मा जायोनो माइया गेलेमो होननानै औ औ बिदि औ आरो बेनि अनगायैबो जोंना ओंखाम जाखांग्रोमोना ओनदुयोबा माने अलसियाबो जायो बेबो दं आरो बिदिबो उम औ। औ आरो ओ बेबायदिनो जेनेबा गोबां दं आरोना ओरै जेनेबा माइ गायनायजोंनो गोबां दङ' जेनेबा खानाय खाव खानानैबो जों ओंखाम जानो हामा बिदि होननायबो दङ' आरोना ओं। ओ खानायफोराव जेनेबा जिफोर खाथ'नानै मानानै एबा खर'आव जिफोर लानानै जों ओंखामफोरखौ जानो हामा ओमफ्राय आरो ओरैबो दङ' ओंखाम जाखांग्रोमोना थोरसि फोरखौ नाथ्रोदनो नाङा बिदि माने लोखि सारा जायो बेबायदि होननानै माने सुबुंफोरा फोथायो आरो ना।
नोंगौ माने बैफोरो मोनसे फोथायनानै लानायजों लोगोसे जोंनि माखासे उन्दै उन्दै जेनेरेसन बा गोदान जायफोरखौ माखासे गियान सोनाय रावफोरबो जों बेफोरबायदिखौ बाहायो नङा होमबा जेरैहाय मै आबाद मावखांनायनि माबा स गोरोन्थि जाबाय आंनिया आबाद होनफ्लांबाय आं औ मैगं हा
औ
खांनायनि उनाव दाखोरखौहाय लोगो लोगो गारहरनांगौ नङाब्ला बिखुनजो रांखिनि मोनो बिखुनजोजों रायजायो बिफोरबायदि माने मोनसे जोंनाव फोथायनाय दङ बेबो बिजों लोगोसे जोंनो माखासे माने गिदिरफोरा जोंनि ओन्दै ओन्दै
उ उ
फिसाफोरखौहाय आखल गियानबो सोलिहोनो हायो आरो नङा नोंथां
ओ ओ
औ बेबायदिनो माने जोंनि गेजेरावबो सुबुं फोथायनाया दासिमबो
सावरायनायनि